खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों।
ओं नोंथाङा दान्दिसे सम ओरै दंथयोना?
औ दङ नोंथां।
अ' अ' दङब्ला जोङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनोसै नङा होमबा नोंथां। बिदिनो गामि आरो गामि आरो नोगोरनि फारागफोर दा ओ आं आं दसे सम फोरमायलांनोसै ओमफाय नोंथाङा दा फोरमायबानो जाबाय आरो आं फोरमायखांबाथाय।
औ
औ दा जोङो टाउन होनोब्ला जोङो माने नोगोरखौ जेनेबा जोङो बुङो। नो गामियाव जोङो दिनो गामियाव थाग्राफ्रा माने बांसिन दिनो मोजां आं होनना सानो आरो जेनेबा जोंना गामियाव बिफां लाइफ फांफ्रा एसे मोजां जायो। आरो टाउनाव दिनो मोजां जाया टाउनाव माने फिफां लाइफांफ्रा खम जायो। ओंखायनो आरो गरमाबो बारा जायो। जोंनि गामि एरियाफ्राव माने इदिनो फिफां लाइफाङा बुर जा बिदिनो थानो थाखाय मोजां आरो। आरो फारसे बुङोबा जोंना माने टाउन सहरफ्राव माने जोंनिया थाखा फैसा नङाबा जों थांना थानो गोब्राब माने टाउन एरियायाव जों गासिबो बुस थुखौनो जोङो बायना जाथारनांगौ जायो। जेरै आलुनिफ्राय हग सामब्रामनिफ्राय हग गासिबो माने बायना जाजोब नांगौ। दा जोङो गामि एरियाफ्राव माने बेफोर बुस्थुखौ माने जोङो न'आवनो गायनानै जानो हायो माने जोंनो खालि अकलस संख्रि, बानलु ओस ओस संख्रिजों जोंहा थाव गोथांफोरखौल' बायनांगौ जायो। गासिबो बुस्थुखौ मा न'आव मोनजोबो आरो जोङो गायनानै मोनजोबो। जोंना माने बिदिनो मैगं थाइगंफ्राव जों माने मावनानै दोनोबा जोङो फैसा थाखा नांलाया माने जोंना अखल थाव, संख्रि, बानलु बिखौल' जों बायनांगौ जायो। एसे खम बिबांनि दा जोङो टाउनफ्राव थायोब्ला माने गासिबो बुस्थुखौनो बायनांगौ जायो। दा बिसोरनो ओंखाम संनो थाखाय बिसोनाव माने गेसनि सो आंखाल जायो। इसोरनाव माने गेस नांथारगौ जायो दा जोंनियावथ' गेस नङाबाबो जायो। जों जों बिदिनो जोंनिया गामिफ्राव बनफोरजोंनो माने संनाय खावनायफ्राव जायो। टाउनफ्रावथ' बिदि मोननाय नागिरा जोबोद खम जायो। नागिरनानै मोना माने बेफोर बुस्थुखौ माने बांसिनानो गेसखौ बायथार नांगौ जायो। गेसजोंसो बिसोर संनाय खावनाय बायदिफोरखौ जायो। आरो गेसआ जोब बाथ' लायफिन नांगौ जासिगोनलाय। आरो जोंनिया आरो गामि एरिया ना माने मोजां आरो बिदिनो बनफोरजोंनो जोंङो संना खावनानै जानो हायो। बिनि जोंना गोबां सुबिदा दङ दा बिदिनो गामि एरियाफ्राव माने बिदिनो मदद होलायनायफ्रा बुरजा जायो मदद होग्राफ्रा बुरजा बिदिनो जाथि बंस' खुरमाफ्रा एसेनो बुरजा जायो। टाउन एरियाफ्रावसो खम जायो मानोना टाउन एरियाफ्राव हा बायनानै थानो हायाना बारा बिदिनो सोरबा फेमिलिनि ओमफ्राय सोरबा सासेफोर थांबाय बिदिनो गासिबो थांजोबनो हाया जाहैबाय हानि दामा गोबां नालाय टाउन एरियायाव सोरबा न'खरनिफ्राय्रा थांबाय सासे बिदिनो गासिबो थांजोबनो हाया बिदिनो फैसा थाखानि खोथा थायो नालाय बिदिनो गोबां साख्रियाल बिजनेसमेनफ्रा बायदिफ्रा थांङो आरो बिदि टाउनफ्राव बांसिनानो माने बिदिनो थाखा फैसा गोनांफ्रा माने हा बायनानै बिदिनो न'फोर बायां बा न' बां बायदिसिना लुस्रांहैयो दा जों टाउन एरियाफ्राव माने बांसिन फैसा थाखानि सायाव सोनारो दा जों गामिफ्राव थायोब्ला माने बिदिनो जोंङो बांसिन बिदिनो मानसिफोरनिफ्राय मदद मोनो बिदिनो सोरबा न' खाथिनिफ्राय बायदिसिना मैगं थाइगंफोरनिफ्रायबो मदद मोनो जोंङो। लांलायनानै जाथ'नो हायो आरो जोंनिफ्रायबो लांफैलायनो हायो। मिजि माने सला मेला जायो आरो दा टाउन एरियाफ्राव माने बिदि थांलाय फैलाया गैया जायो खम जायो गावबा गाव जायो हारसिं जायो। माने माबाफोर खैफोदफोर जाबाबो नोंखौ नायनोबो फैया थांङाबो रावबो थांङाबो बिदि जायो आरो दा टाउन एरिया गामि एरियाफ्राव माने बिदिनो जाथि बंस'फ्रा नोंखौ नायनोबो फैगोन बिदिनो रायलायफैगोनबो बिदिनो आलासिफोरबो जाफैगोन बिदिनो रायलायगोन गोसोनि खोथा बायदिसिनाफोरखौ प्रब्लेमफोरखौ रायज्लायनो फैगोन बिदिनो गामिफ्राव माने मोजां आरो बेफोरनि थाखाय गोबां सुबिदा जायो गामियाव बेफोरो थांना थानो थाखाय गोबां सहाय मोनो फैसा थाखाफ्रालाय एसे खम जायो आरो गामि एरियाफ्राव बिदिनो जोंङो टाउन एरियाफ्राव माने एसे बिजनेस फाव खालामनो मोजां जायो। बिदिनो बिजनेसफ्रा आरो बिदिनो बायदिसिना जों जबफोर मावनोबा जोंङो। टाउनफ्रावसो थांनांगौ जायो जों गामिफ्रावथ' जब मावनो हाया नालाय बांसिन माने गिदिर गिदिर अफिस बायदिफ्राव जब मावोबा जों माने टाउनफ्रावसो थानो गोनां जायो। आरो इसेनो मोजां सोलोंथाइ लानो थांङोबा जोंङो बिदिनो टाउनफ्रावसो थांनांगौ जायो गामिफ्राव जोंङो गामियाव माने बिदिनो नाइन टेनसिमल' थां जायो स्कुल कलेज लेभेलखौ जों फरायनोबा जोंङो टाउनाव थांनो गोनां जाथार टाउनाव थांबाथाय माने बिदिनो जोंङो गोजौ सोलोंथाइ लानो हाबाय बायदिसिना बिदिनो आखाइनि आखायनि खामानि सोलोंनो हायो जेरै जोंङो आइटि आइ बायदि इन्जिनियार बायदि बायदि जोंङो कचिंफोर लानानै जोंङो गोबां बिदिनो खामानिफोर सोलोंनो हायो मावनो हायो। आरो गोबां बिदिनो टाउनफ्राव माने गोबां जबफोर ओंखारो दा जब खौबो मने जोंङो टाउन एरियाफ्रावसो मोननाय जायो बिदिनो जोंङो फरायनानै लिरनानै जोंङो टाउन सहरावसो थांनांगौ जायो नालाय नोंथां दा जोंङो गामि एरियाफोरखौबो होनबा जोंङो माने एसे फैसा थाखाफ्रा खम जायो बिजनेसा बारा जानो नागिरा बिदिनो थांना थानो थाखायलाय मोजां आरो बिदिनो खायफा गामिफ्रावबो बिदिनो मोजाङै रायजो जाना दङ' बिदिनो थाखा फैसा गोनां बिजनेस मावनानै जेने गामि एरियाआव बांसिन बिदिनो गोरिब थाखोनि मानसिफ्रा दं आरो बिदिनो टाउन एरियाफ्राव बांसिन माहाजोन थाखनि मानसिफ्रा दं जहा थाखा बांसिन गोनांफ्रा टाउनाव थायो आरो दा होनबा नोंथांङाबो बिदिनो टाउन आरो नोगोरनि फारागफोरखौल'सो फोरमायो नामा नोंथां
उम उम जै दा नोंथाङा गासिबो बुस्थुखौ खोन्थालांदों टाउन आरो नोगोरनि बारै आं बुजिनो हादों आरो आंबो हमनो हादों आरो आंबो मानि टाउनाव थाग्रा मानसि गोदो जम जानाय बेनो टाउनाव थादों आरो आरो बुजिनो मोन नो जे माने गामि ओनसोल एरियानिखौ ओ जे जे मानसिफोरा मोनो जे सुख सान्ति मोनो मानसिफोरा गामियाव थानायखौ बेफोरखौ आं मोनफेराखै आरो आङो बेखौ बुंनो थाङो आरो जे सोरबा जुदि सुख सान्ति लुगैदों सुख सान्ति जानो लुुबैदों अब्ला गामियाव थानायानो गाहाम आरो सोरबा माने जुदि गोदान गोदान बुस्थु सोलोंनो लुगैदों आरो माने एसे बायेरानि मानसिफोरजों लोगो हमनो बा बिसिनि बुद्धि सोलोंनो लुगैदों अब्ला टाउन एरियायाव फैनानै थाब खिनिया गाहाम आरो माने बेनाबो मोनसे फायदा दं बेनाबो मोनसे फायदा दं बेबायदि होननो हायो गामि एरियायाव जानाय लोंनायनि जेबो आंखालानो गैया जे नायो बेखौ दाउ होन अमा होन बेदर होन मैगं होन नों गामियाव ओंखारबानो न'आवनो थागोन बयनावबो गावबागाव मालाय गायनानै लायो गावबागाव फिसिनानै लायो गाव गाव लुनानै लायो न'फोरखौ ओमफ्राय बेफोराव माने बारहावाफोरा साफासिन दैफोरा साफासिन बेबायदि मोनो आरो ओमफ्राय टाउन एरियायाव जोङो दै साफाखौ मोननो थांनो नागिरा बार साफा मोननो थांनो नागिरा जायगा थांनो नागिरबाबो मानि दसे जिरायनो होननाय जायगा नागिरबाबो जों मोननो नागिरनाय नङा आरो फोथार एरियाथ' बिराद खमसै जेरै गामिफोराव फोथार थार आरि थायो बयबो ज' ज' ओंखारलायो गेलेलायो गिदिर होन उन्दै होन बयबो ओंखारनानै गेललायो मालाय बेलासि समबा नाथाय बा जेखुनु समावनो ओंखारनानै गेलेलायो जोंनि टाउन एरियाबो बेबायदिखौ नुबा आरो ओंखारलायनाय मालायनाया बिराद खम गावबागाव खामानियाव थाङो गावबागाव खामानिनिफ्राय फैनानै न'आव जिराय फैयो आरो बिनि अनगा जेबो ओंखारनाय मानाय गैया जेबो माने ओ एक्टिभिटि गैया आरो मोदोमखौ फुरथि खालामनो थाखाय गेलेनांगौआबो बिराद नांगौ आरो बुस्थुआ गेलेनायाबो बिराद नांगौ बुस्थु जाना दङ आरो नोंगौ नोंथां होननाया जे मानि मानसिफोरखौ मोननो थाङा टाउन एरियायाव बेखौ आं बिराद माने ओ माबानो हायो आरो बुजिनो हायो बे खोथाखौ जे
औ
माबा खैफोद जाबाथाय गामिनिफ्रायसो फैगोन सोरबा ओ सासे बयबोथ' फैजोबनो हाया न'खरनि मानसिया गामियाव थायो। जों साफा सानैया टाउनाव थागोन मा मोनसे खैफोद जाबाथाय जों हारसिंनो नायजोबनांगौ जायो आरो खिन्थु बेबो आरो जे गामियाव माबा मोनसे जाबाथाय सोरबा बेफोर बिसोरबो टाउनाव फैनांगौ जायो ओ ओस ओस सिकितसानि थाखाय बिसोरथ' गामियाव थ' बेफोरबायदि सुबिदाखौ मोनलाय लाङा ना आरो गामियाव बांसिन सुबिदायानो गैया लाइक ओ माने फोरोंसालिफोर उम बेफोरबोथ' गैया आरो दंबाबो गभार्मेन्ट स्कुलफोर दंबाबो। माने मास्टारफोरनि बिराद मानि आंखाल दं आरो ना गामिनि बे स्कुलफोराव
औ
ओ थ' बांसिनानो दाना बिमा-बिफाफोरा टाउन-सोहोरावसो हरो नोगोरावसो हरो गामिनि गथ'फोरा फैनानै बेहाय फरायफैयो आरो ओ गोजौ थाखोनि सि खिसा माबा सिकितसाबा लानो बा माबा गोजौ थाखोनि सो ओ सोलोंथाइ लानो बा बेफोरखौ लानो टाउन ओनसोलाव फैयो आरो मानसिफोरा ओ गामियाव थानायनिबो मोन से फायदा दं आरो उम माबाबो दङ डिसएदभानटेजबो दङ टाउनाव थानायनिबो मोनसे दिडिसएदभानटेज आरो ओ फायदाबो थायो दा जेहा जेबायदि खौ लुगैदों उ ओ जेबायदि ओ जिबन लुगैदों जेबायदि फिउ सो लुुबैदों बेफोर गावबा गाव सायावसो आरो सोरबाहा मानि सु सान्थि लुगैयो आरो टाउनाव बिराद दावराव बिराद माबा-माबि जानाय एबा बिराद मानसि गावजों गाव ओ ओरैनो सायाव लोगो थानाय बेफोरबायदि थायो आरो उम बयबोथ' ओ मोजां जाजोबा गोसो सिंजों सायाव मोजां जाबाबो जायफोरा माने गावनि ओ मेन्टेल पिसखौ लुगैदों जायफोरा गावनि ओ सान्थि ख-सान्ति जिबनखौ लुगैदों बेफोरो गामियाव थाहैनो ओ हा हिरि नागिरनानै थाहैनाय बायदि नुदों आरो आङो ओमफ्राय जायफोरो गामियाव थायै थायै बा फैसा खामायनो जेबो लामा मोनैफोरा ओ नायगिरै नायगिरै टाउनाव हा नागिरफैयो थ' टाउनाव बिराद दाम दामनि हा नागिरफैनानै बिसोरो बेहाय फैनानै बिजनेस मावो बा माबा मोनसे साख्रि खारो गावसिनि संसारखौ बेहाय जाफैयो जोंनि न'खराबो जोंनि बिफा मोनहाबो माने टाउननिनोमोन। ओमफ्राय साख्रिनि थाखाय बेहाय फैनांदों आरो ओंखायनो गोदोनिफ्रायनो जों बेहायनो थाबोबाय बेहायनो बिनि मुलाम्फाखौ खौबो मोनबोबाय आंबो मोजां ओ फरायसालिमायाव फरायबोनो मोनबोबाय इंलिस मिडियाम स्कुलाव फरायबोनो मोनबोबाय आरो आङो। ओ ओमफ्राय जानाय-लोंनायनि बा माबानि बेफोरखौ होनदों जे नोंथाङा फैसाजों बायजोबनांगौ। नोंगौ नोंथां माइरं सिन्थाय जों फैसाजों बायो आरो जों
ओ
कारेन्ट होन बा दै होन दै सिनथायनोथ' दै बोखोनो थाखायथ' जोंनो कारेन्ट नांगौ कारेनन्टनि थाखाय जों फैसा होनानै थायो।
गासैबो बुस्थुआनो फैजाजोंनो जायो बेफोर आरो ओ बेबो आरो टाउनाव थाग्राया गासिबो मालदार जाजोबा सोरबा सोरबाया गरिबबो जायो गरिबैनो बिराद खस्थ'यैनो जालांनांगौ जायो आरो। थ' बेफोरखौनो बिराद माबा माबि दङ बेफोरखौ बुंजोबनांगौ थाङोबा बिराद गोलाव जागोन। दा जोंना समबो जाबाय। नोंथां अब्ला बिसिमानो जासिगोन नामा?
औ जासिगोन दे नोंथां। नोंथाङा जोबोद मोजाङैनो बुंलांबाय। गोजोननाय थाबाय नोंथांनि सिम दे।